हेलौ
औ खोनादों ना आगैया?
औ खोनादों आब अ
अ ओमफ्राय जोङो दा बा बरनि ओंख्रिनि बागै एसे सावरायनोसै नामा होनो?
औ जागोन दे।
औ ओमबा आंङो उम अनला ओंख्रिनि बागै एसे खोन्थानोसै ओमफ्राय नों नोंनाव सोंबा नों खोन्थाहरदो। जेनेबा जोङो अनला ओंख्रैखो अनला ओंख्रैखो आं नोंनावनो सोंहरनोसै ओमबा अनला ओंख्रै खो नोंथांमोननि ओम जायगायाव माने मा माजों जानाय जायो नोंथाङा एसे खोन्थाहरदो ओमबा।
औ अनलाखौ बिदिनो औवा मेवाइजों ओमफ्रायहाय बिदि औवा मेवाइ ओमफ्राय दाउ बेफोरजों जानाय जायो। अनला ओमफ्राय नाहाय थायगिर। थायगिरजों ना अनला। बिदि जायो ओमफ्राय अनला आरो आं बेखिनाखौल मिथिगौ आब'।
अनलाखौ जोङो फास्द माइरंखौ सोमग्रो नांगौ नङा होमबा दसे सोमनानै दोननांगौ बा सोमनानै दोननानै जोङो दसे बे बा माबाखौ उराल नङाबा दिंखि नङाबा थबसियाव जायखिजाया मोनसेयाव देना लाना लानानै मोजाङै देना लानानै नै लाबोयो आरो फाय लाबोनानै बा दाउ बेदर संबा दाउ बेदरखौ मोजां एवग्रोनांगोन ओमफ्राय एवग्रोनानै जोङो दै होनानै ओमफ्राय बानलु संख्रि देनानै होबाय ओमफ्राय दै होनानै जों दसे दोननानै ओमफ्राय अनलाखौ होनांगौ आरो। नङा होमबा ओमफ्राय दाथ' औवा मेवाइनि दिन ओमफ्राय औवा मेवाइजों बांसिनानो संना जायो आरो दा अनलाखौ। आं मिथिनाय बादिबा अनला ओंख्रिखौ जोङो जेनेबा एम्फौ लाथाफोरजोंबो संनानै जायो‌। ओमफ्राय मोनसेफ्राय नोंथाङा जा होनबाय दा नाफोरजोंबो संजायो। ओ ना एवग्रोनानै मोजां एवफ्रामनानै ओमफ्राय जा अनला थायो बे होबाय आरो दा होनानै नाखौ एवगोरनानै देै होनानै दसे दोननानै होनाय जायो आरो। ओमफाय बरनि ओंख्रि होनबा थाय आरो दंबावो बहुतथा रोखोमनि थेवब्लाबो ओ सबाय खौ सबायखौ दा मा मा जों जानाय जायो नोंथाङा
औ सबायखौ ओं सामजों ओमफ्रायहाय बिदि दाउजों जानाय जायो बांसिन ओमफाय नाजोंबो जानाय जायो जेब्ला जेब्ला नाखौ एसे फोरानदबनानै माने ना गिदिरखौ आरो ना एसे ना गिदिरखौ माने फोरान सानदुं आव फोरानदबनानै बेनिफ्रायहाय बि दि सानसेसो थानानै माने सबायजों संनानै जानाय जायो आरो
जों बांसिनानो बरनि गेजेराव आलासिफोर फैबा बांसिनानो जोङो सबायाइखौ संनाय जायो नङा होमबा सबाय खो जोङो खारै होनानै एसे रुग्रोनानै ओमफाय ओ सबायाइखो दोनबाय बा रुग्रोनानै दोनबाय खारैदो ओमफ्राय जेनेबा ना थाबा ना नाखौबो एवफ्रामनानै मोजाङै संनानै जायो आरो नङा होमबा ओमफाय गंगार दुदिया थाबा गंगार दुनदिया होबाबो मोदोम सोयो
औ औ औ नंगौ
ओमफ्राय जोंनि बरआवथ ओ सामआबो फेमासथार सामखौबो बहुदानो जानाय जायो ओमफ्राय सामखौ जाबाथाय बांसिनानो जारि बिलाइ बा फोरदों बांसिनानो जानाय जायो नोंथांमोननि जायोबा औ जायोना ओमफाय ओ ओ जेनेबा दा बर फोराथ बुहुत हाग्रानि मैगंफोर जासोयो नोंथाङा मा मा मिथिगौ जेनेबा मा मा जायो हा हाग्रा नि मैगं होनबाथाय
हाग्रानि कलमखौ जायो आब । कलम कलम बिजौ खोलोम होनानै बुङोजोंजा। नाथाय आं सिफुं मैगंखौ मोनजायाखै नाथाय खोनादोसो सिफुं मैगंखौ। बिदिखौ ओमफ्राय बिनाव बिदि औ मेटखा बिबार जोंनि जा मेटखा होनना बुङो बेखौ दैयाव मोननाय ओमफ्रायहाय बिदि मा दं।
एदि दों बर'फोरनि गेजेराव माने बर'फोरा जानाय बुहुत फेमास फेमास माबा दोङो। खैफोर दोंङो आरो जों गंफोरबो
औ दिंखियाखौ बो जायो हाग्रानि औ।
मफाय दाथ' दैल्जां बथोर नाफोर‌फो फैयो दैमाफोराव दैमा थाबा अखा हबाद माफोर फैयो नंआमबा ओमबाय दा दा हालेवबा बा खोसियाफोरबो ओंखारो । सियाफोरबो नोंथांब यि मा माजों जानाय जायो आरो।
खुसियाजों बांसिन आलुजोंसो जानाय जायो जोंनि जा ओमफाय औ। बिदिथ' ओमफ्रायहाय बेलेगजों माने जानाय नुथ'वाखै आङो। दा एसे बस
खुसयस ओ होनबाथाय ओ जारिफोरदोबो जाजायो। जेनेबा खुसियाखो जोङो बहुद बिजाल थायोथ। दाराथ बारा‌इदि मोन बाङा जोङो लाबबाबो हाथाइनिफाय लाबोनानै जानाय जायो। मोजां माने। खुसिया बि जाल थानायखाय मोजां जोङो साफा खालामग्रोनांगो। ओमफाय ससे‌ सस जे बेदर बायदि गोदानानै जेनेब बा‌ जों मोजां एउ उनना लानांगो। सारियाव ओ ऐस से होनानै बा मोजां एवग्रोनो लानानै। संनाय जायो सोरबा सोरबा आलु जाजायो। आलुखोबो। एवग्रोनानै ओमफ्राय जारि बिलाइ होबानो जारि बिलाइ खो होबाय ओमफ्राय दै होनानै ओमफ्राय खुसियाखो जां गोदौ होनानै खुसियाखौ होनांगोन आरो ओमफ्राय बे मोनसे बे ओमफ्राय आरो मोनसे थाबाय खिफि बेन्दों बेखौ खिफि बेन्दोंजों जाबा मोनसे मुलि मोनो होननानै मि थियो जेनेबा ओ थै खमफोर खोनानो मोनदो माने बहुत मानसियानो इ बेखौ फोथायो आरो ना
औ
इ मोन से खिफि बेन्दोंजों जाबा मोजां होननानै थैनि थाखाय मोजां जायो होननानै मिथिना मोनो ओमफ्राय आग्लानि मैगं गं होनबाथाय बहुद बहुद माबानि दोङो जारि बिलाइ जेरै खि दिंखिया बिलाइ आरो सिफुं मैगं दाथ माइ गायबा ओंखारसिगोन
औ
औ ओमफ्राय बहुद था रखमनि थायो आरो ना ओम गोबां माने जोंनि बरफोरा बांसिनानो जानाय जायो होनना मिथिना मोनो आङो
ओंख्रि संफेरखो आब एसे खोन्थानो हागोन नामा
औ बरनि ओंख्रि होनबाथायथ दाबायदियाव औवा मेवाइखौनो बांसिन संनाय नाय जायो नङा होनबा ओम फोरदोबो जेरै अमा बेदर लाबबा अमा बेदरखौ मोजां सारायाव थाव होनानै ब अमा बेदर गो बांसिनानो रुनानै जानांगौ रुनानै जाबा माने बै देहानि थाखाय जेबो खहा जा जाया आरोना मोजां बेदर हो एवग नानै बा आलुफोर जाबाबो आलुफोर आलुबो होजायो औवा मेवाय फास्ट रुग्रोनांगो नागोनना रुग्रोनानै ओमफ्राय अमा बेदराव होनांगौ बेफोरानो बांसिन जानाय जायो दाबायदियाव आरो
औ
अनलायाथ' दाबायदियाव सोलिबाय थायो नङा होमबा दैज्लां बोथोर अखा माने माय गायनाय सम खम लाजिगोन
औ औ
ओमफफ्राय नों नोंथाङा खोन्थाना हागोन नामा जेनेबा एम्फुलाथाखौ ओ मा माजों सङो
आं आब' बेखौहाय माने एवनासो जाफेरबाय ओमफ्राय बिदि आं मैगं मोनजाफेराखै माबायदिहाय सङो बेफोरखौहाय।
औ औ बेबो मोनसे माने बर'नि नङा होमबा? एम्फौलाथाय माने बर'नि माबायाव कालचाराव। बयबो बय बो हारिनि माबानो मिथिजोबबाय जे बर' बर'नि मोनसे माने मोनसे दोङो होनो होननानै नङा होमबा? बहुद जाथिनि मानसि बिया दखानफोराव नुबाबो जानो नागिरो बा माबायदि टेस्ट मोनो इदि होननानै ओमफाय जों एम्फौ लाथाखौ ओ मैथा बयदोबो जाजायो। जायो माने दायो एमफौ लाथ थाखौ मोजां माबानानै फास्ट ओ थाव होना नाङा ओरैनो एवग्रोननानै ओमफ्राय मोजां दा राफोद राफोद जाबाथाय थाव एसे होनानै एवग्रोबाय ओमफ्राय मैथाखौ मोजां सुना लानानै नै एम्फौफोर मानबायो नालाय।
औ औ।
नानै एमफौखौ होबाय। एम्फौ एवनायाव होबाय ओमफ्राय दसे थानानै दै एसे होनानै बा रोसि खालामगोन नालाय। जेब जेब बानायनानै संना जायो आरो ओमफ्राय एवना नै बो जाजायो आरो सोरबा रुनानैबो जायो। आरो अनला ओंख्रै अनला ओंख्रिजोंबो जानाय जायो।
औ औ आं नुफेराखै बिदि जाफेरनाय मान माने जोंफोरनि साइडै एवना जानायखौ बांसिन नुनो मोन्दों आं
औ ओमफ्राय बर'नि ओंख ख्रि होनबाथाय औ बाथोन होनबाथाय खांख्राइ बाथोना फेमास थार आरो ना
औ औ आरो गांजेमा
औ दाथ' गांजेबाबो गांजेमा मोननायबो टाइम फैबाय गांजे गांजे जेमा खांख्राइ होनबाथाय फेमास आरो ना मोजां जां बान्लु फोर एवनानै देना लाबा सानब्राम गुफुर थायोना। सानब्राम गुफुरफोर देना लानांगो ओमफ्राय दुन्दियाथ' मोन खाया नालाय गंगार दुन्दिया होननाया बेफोरफोरखो एसे होबा मोदोम सोयो आरो ओमफ्राय जोङो गोदो मा खालामोमोन ओंखाम गोजांजों। ओ ओंखाम गोजां। थायोना हरनि थायोना बेखौ फुङाव ओइ खांख्राइ बाथोनखौ देना लानानै। ओमफ्राय ओंखाम गोजांखो दै होनानै सोमना
औ औ दाबो जायो आंबो आब' बिदिनो माने जेब्ला माइ गायनो थाङोना अलानो फुङाव जाना थांबलाय एसे गोजोन्नाय मोनो आरो।
औ गोजोननाय मोनो आरो जों। बांसिनानो माने इफोर भिटामिन भिटामिनानो। नङा होमबा भिटामिन बुस्थुआनो। जोङो ओंखामफोरखो सोमनानै इफोरदो जाबासो खांख्राइ बाथोन एबा गां जेमा बाथोनफोरजों जाबा देहाया सान्थि बा थान्दा मोनो आरो।
औ
समजाबा औ बहुदता रखमनि थायो इदिनो बर'नि ओंख्रियाव बहुद जातिनि दोङो जोंनि माबा अनला ओंख्रियाबो देहाखौ लस खामा बा मुलि हासार होनाय नङा।
औ औ उम समाबो जाबाय नामा होमबा आब? 'औ दे ओं।